औ खोनादोंना? अह बिदि ब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां। आयदाया जाहैबाय नोंथां जोमाय सावनायनि बागै मानो होनना बु ङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बर'फोरा थ' जुमाय बायदिसिना सावो होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरबायदि जुमाय सावनायनि बागै आंनो नोंथांजों सावरायनोसै आं दा जागायनोसै नोंथां। ओ जुमायखौ जुमायखौ आं जोंनि ओनसोलाव ओरैबायदि सावनाय नुयोदि जायखौ जों जुमायखो माइरंनिफ्राय ओंखाम जायो खामनिफ्राय मोनो आरो जु सावनो थाखाय जोंनो सिगाङाव नो जायखौ निसा बेसाद खालामो जों बाखार बाखारखौथ' जोङो ओ मोखोना बिलाइफोरनिफ्राय बानायो। मोखोना बिलाइदों मोखोना बिलाइदों माइरं बायदिखौ माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लारु बायसा बानायो मोख्रा बिलाइ खौबो देग्लियो देग्लिनानै बै माइरं उदायजों लोगोसे मिलाय होफानानै जों मोनसे बखार बायसा लारु बेसाद बानायो नोंथां नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ बेफोरो लारु बानायनायखौ जोङो जे ओंखाम संगोन जायखौ जों जुमाय खावनो थाखाय ओंखाम संगोन बायदिसिना माइरं जोंनि जेरै माइब्रानि जुमाय सङो बेफोरखौ जोङो ओंखाम बानायग्रोबाय ओंखाम बानायनानै जोङो मोनसे पेकेट पलिथिन प्लास्टिकआव जोङो ओंखामखौ दोननानै स्राय ओंखाम गुदुंखौ जोङो एरनजोबनानै ओ फेनस्रा जोबना होयो आरो फेनस्रा जोबनायाव जोङो जिखेथु फाखार बानायदोंमोन जों लारु बायसा बे लारुखौ जोङो बाखोर ओंखामाव सारला जोबना होयो बा ओ फाल्ला से माइ रंआव बा थाइ थाइथाम थाइब्रै बेफोरबायदि सारलाना होयो। बखारखौ जों बानायनानै सिगां जों बकारखौथ' जिहेथु लारु बानायबाय बेखौ जोङो सानदुंआव फोराननांगौ गोबाव सम राननाय जासे राननानै बे थुख्राखौ जोङो ओंखामाव सारलाजोबनो होबाय ओंखाम फेनायाव आरो बेखौ जों गोबाव सम ओ सानथाम बा सानब्रै बा सानबायालागै जोङो दोनो जायखौ जों जुमाय रिसि मोनो जुमाय रिसि जाना थायो ओंखामा बे जुमाय सिखौ जोङो लोङोबो आरो किसुआ सेरेब बायदिसिना खावनो थाखाय सेरेब खावनो थाखाय बेखौ दोनथुमनायबो जायो आरो बे जुमायखौ जोङो लोंनानै मानसिफ्रा फेयोबो आरो बे जुमायखौ आरो बायदिसिना कर्म हाबा हुखा मानसि रुंसारि जालांनायाव मोनसे मोनसे खर्म जानाय बेफोराव जों बाहायो आरो बयबो बेफोरखौ ओ जाय जाय जुमाय लोंग्रा मानसिफोर बिसोरो लोङो न नङा होमबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबायदिनो जुमायखौ बानायनाय जायो आरो सेरेबखौ जोङो बेफोरबायदि जुमाय दोनथुमनायखौ जेब्ला जोङो रिजि जागोन अब्ला जोङो खान्थायाव बेखौ दोननानै थायाव जों मोनथाम खान्था लायो थाखोथाम बेफोर ओ सानै थाखोआ सानि थाखो मोनैया सफ्लांजोबनाय मानो होनोब्ला बेयावथ' ओखायनि हावाया साया थांनांगोनना औ बे बिदिनो सिं थालोआव बान्था गदोराव जुमाया जायखौ जुमाय रिसि जानाय ओंखाम अफ्रि होनो बेफोरखौ दोनथुमो दोननानै सिङाव अर लगायनाय जायो अरदाबाव आरो सानि थालायाव थागोन हावा थांग आरो साथाराव थागोन दै थागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बेनिफ्राय गखियाव सेरेब फैनाय मोनसे सेरेबसि ओंखारनाय जुमाय रसि ओंखारनाय बेयाव बाइ मोनसे सोना होगोन आरो पाइपखौ बथलाव सोना ग्रोब दोनगोन बेनिफ्राय बे बथलाव सेरे मानसिफोरा बुङो फालासे माइरंवावबा गंबाया लागै ओंखारहैयो आरो बेनिफ्राय सेरेब मोनो सेरेबखौबो आरो लोंग्रा मानसिफ्रा लोंग्रा सुबुंफ्रा लोंनाय जायो जाय सेरेबा फेयो निसा गोनां आरो बेनि थावनाया बहुद गोबां रोखोमनि जा गोबां गोबां रोखोमनि बैबा दैस्लु गोदै जायो गोदैबो आरो खारा एसे बोरैबा बिदिनो जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो बेफोरबायदि जमाय नाय उम मिन्थि ब्ला बुंनो हायोब्ला नोंथाङा बुंजागोन नोंथां
औ ओरैनोथ' नोंथां बे जुमाय बेफोर जुमाय जेबोला बानायगोन जोङो बे जुमाय बानायनायाव गिबियैनो बाखार से बानायग्रोनाय जायो जाय मा होनो जायखौ माने कारानि कारनै मा होनो जायखौ निसा बुस्थु जाहोनायनि कखरनै मोनसे बानाय होना लानाय जायो बे निसा बुस्थु जाहोग्रानिखो बेखौ हाग्रा बंग्रायाव मोननाय बायदिसिना मोखना बिबार मोखना बिलाइ बेफोरनिफ्राय माने जोंनि जाग्रा माइरं बायदिसिनाखौ माने सोमनानै बेखौ देग्लिनानै बे बाखार बिलाइजों देगनां अज'खानि होनानै बेखौ देग्लिनानै मोनसे बेखौ लारु बायदि खालामनानै बेखौ माने फोराननानै दोननाय जायो बे राननाय बे नैबे लारुखौ बे लारु राननाय लारुफोरखौ जेब्ला जोङो ओंखाम रखम ओंखाम रखम जेब्ला जों संगोन बै संनाय ओंखामाव जों फेनस्रा जोबनानै दसे गुसु जाहोनो होयो बे गुसु जाहोनायाव उनाव बेखौ लासैनो जोङो गुसु जालांनायनि उनाव जों बेखौ बै बाखारखौ बाखार जि बे लारुखौ बेखौ जों देग्लिनानै जोङो माने फोनस्रोनानै बेखौ साननै सानथामनि कार' साननै सानथामनि थाखाय जोङो बेखौ पेकेटआव दोनगोन पेकेटनिफ्राय जेथिया बे सेवनानै बिदिया गोलोमखांना सेवनानै एसे आरोसे जेब जेब जागोन माने बेखौ होमब्लानिया जोङो गेदेर खान्था एबा बाल्थिंफोराव जोङो बेखौ सोनानै जोङो खोबनानै दोनो थिग खोबनानै दोननायानो बे खौ गोबां रोखोमनि बानाय जायो जेरै माइब्रानिबो बानाय जायो माथानिबो बानाय जायो गोबां माने जोसा माइरं बायदिसिना माइरंफोरनि सबो जोङो गोबां जुमायखौ माने बानायनानै दोननाय जायो बे जुमायखौ बे जुमाइ रोसिखौनो माने जोंनि बर'आव जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो जाय जैबु जौ बिदैखौ सुबुंफोरा लोंनानै माने जेब्ला मोजां मोनो माने एसे माने सुबुंफोरा फेसरोयो जे जायखौ जोङो निसा लोंनाय होननानै जोंनि उम गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बिसायखौ लोङो बे बे जौ बिदै बिदैनिफ्रायनो जों माने खफ' महरै ओंखारहोनोबो हागोन जायखौ जोङो माने उखुन्दै सेरेब होननानै बुंनाय जायो जाय उखुन्दैखौ जों मानिफ्राय ओंखारो जाय सिबिला खान्थायाव दोननाय बे जुमाय रोसिखौ जोङो सोमनानै दोननानै हरसे बा हरनै सोमनानै दोननानै बेखौ माने बेखौ माने सौखायाव जानो जोङो बेखौ सौखायाव जानानै बेनि सिङाव अर सुयो बेनि आरो बे खान्थानि गेजेरावनो मोनसे खफ' सोमजिहोग्रा मोनसे खफ' सोमजिहोग्रा मोनसे खफ' गलांग्रा मोनसे बेफोरबादि पाइप सिस्टेमनि माने लगायनाय थायो जायखौ माने जुमाय खावग्रा होननानै बुङो बेनि सायाव आरो मोनसे बेनि सायाव आरो गुसु दैनि थालो दोनग्रा मोनसे खान्था थागोन जायनि गुदुङा बै गुसु दैनि खान्थायाव नांनानै बेयो खफ' महरै खफ' महरै बै जाहाथे गेजेरनि मोनसेनियाव नांनानै रोसि गोग्लैनानै जाहाथे पाइपसिम बोहैनानै जोंनिसिम माने बथ'लाव सेरेब हिसाबै गलाङो जायखौ जों उखुन्दै होननानै बुङो जाय उखुन्दै जोङो बेफोर जुमायनि बेनो गोबां माने मोननो हायो नोंथां बेफोरनिफ्रायबो आरो बेल' नङा आरो नोंथां थालिर गोमोन बायदिसिना खान्थाल गोमोनफोरखौबो जोङो बै जुमाय बाखार जिबिला लारु बानायनानै दोननाय बाखार बे फोरावबो जोङो लगायनानै दोननानै बेफोरनिफ्राय बो रोसि जों मोननो हागोन नोंथां
अ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनि बादिनो आंबो मिथिगौ ओ आमलाइखौ जायखौ जों आमलाइ फिथाइ बेखौबो जुमाय बानायनायखौ नुबोदों आथि-आथिखालाव नङा गोदोनिफ्रायनो ओ जुमाय सावनायाथ' गोदोनि गोदोनिनो खान्थिखा नङा होमबा नों थां गोदोनिफ्रायनो बानायबोबाय थादों जुमायफोरखौ बिदिनो आमलायगु फिथायखौबो बाखार होनानै जों गोबाव सम बोसोरसे गाहाम हालागि दोनो बोसोरसेया लागि बेखौ जोंङो रोसि जाजोबनाया लागे गोमो जाजोबनाया लागे दोनो। आरो जायखौ लोंनानै जोङो फेयोबो आरो गोदैबो मोनो गोथाव मानो होनोब्ला सिनिबो सोफा देरो आरो आमलाइगु रिसियाव बेयाव बाखार बोना दोनो आमलायखुवा सेवग्लिनानै रिसि जा जोबो आरो बाखारजों लोगोसे मिलायफिना बाखाराथ' निसा निसानि मोनसे फिथर बायसा नङा होमबा नों थां बियो एसे ओ फेनाय जायो आरो जायखौ लोंनानै जों गोथावबो मोनो देहाफोरखौ थाजिमबो मोनो आ रो फेनायबो मोनो। आरो बेनिफ्राय औ नोंथां बेनिफ्राय आं बुंनो सानदों दि दहय दा बावैसो जों बुंलांदोंमोन दि जों ओंखाम बायदिसिना माइरंनिफ्राय जि जुमाय सावगोन जमायनिफ्राय जों सेरेब मोनखांगोन मोनखांनानै जिहेथु जों अफ्रि थाया बे अफ्रिखौबो जों अमा बायदिसिना अमाफोरनो आरो बायदि जिब जुनारफोरनोबो जों जाहोनाय जायो अफ्रिखौथ' अमानो गुन्दै लगायनानैबो जाहोयो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नों
बेयो अमानि आदारावबो मिलायहैयो नोंथां आरो बिदिनो जुमाय सावनाया आथिखालावबो सावो नाथाय बे जुमाय सावनाय आं मिथिनाय बायदि जुमाय सावनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय दङ। आ आबै आबौमोननि दिनावनो। आरो बेफोरखौ जुमाय खावै खावै जाहाथे गामिफ्रावबो गावनि थाव संख्रि खरसा जानो थाखाय आबै आबौमोनाबो आरो बेफोरखौ फानो जायफोरा लोंग्रा लोंनानै मोजां मोनो बि सोरो बायनानै लोङो आरो रां होनानै लोङो आरो बेफोरखौ फाननानै जिहेथु रां मोनो न'खरनि थाखाय ओ खाजा जानो बायदिसिना मैगं थाइगंनि हेफाजाब होयो बेफोरनि राङा। आरो थाव संख्रि जानोबो नों आरो बेफोरखौ जोङो बायदिसिना हाबा हुखाफोरावबो ओ बानायनानै मानसिफोरनो लोंनो होनायखौ नुनो मोनदों। अब्ला बिथां बिदिब्ला जोंनि जिखिनि सावरायनाय आयदा जुमाय सावनायनि आयदा रायलाय दोंमोन जों औ नोंथां गोजोनथों गोजोनथों।